उम औ
खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादोंदे।
औ नोंथां नोंथाङा दायो मा खालामदों?
बुरुदों आं ओरैनो
औ जुदि नोंथाङा दायो फ्रि दङब्ला जोङो मोनसे टपिकनि सायाव रायलाय नो होननानै आं सानदोंमोन आरो नोंथां।
औ
औ जोङो अब्ला जोंनि बर'फोरनि आबाद फोथाराव आबाद मावनायनि सायाव इसे रायलायनो नामा?
ओम हो
औ दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा? गायनाय फुनाय बेफोरबायदिनि बोथोर। दा गायनाय फुनाय होननानै बुङोब्लाथ जोंनिया गिबियावनो गो गोग्लैयो बर हारिनि हिसाबै जुदिबा बरफ्रा बांसिनै माइ आबादखौनो गायो नङा नङा होमबा
बे माइ आबादखौ गायनायाव माने जोङो माबोरै बेखौ गायो होनोब्ला आं नोंथांनो इसे फोरमायनानै होग्रोनोसै दा माने माइखौ जुदि गायनोब्ला जों गिबियावनो माने बेनि थाखाय जायखौ खोथिया होननानै बुङोना माइ जोलै जायनिफ्राय जों खालामो रज'होयो जोङो बेखौ गिबियाव खालाम खालामनानै फोग्रोनानै लानांगौ दा बेखौ फोनो थाखाय जोंनिया माबायदि खालामो होनबाथाय आं नोंथां ऐसे फोरमायदी ओ जि जाय गिबियाव बे खोथियाखौ फोगोन बे जायगायाव माने दब्लायसे एबा दब्लायनै नोंनि हाया बेसेबां बेसेबां बुरजा खिनिनो माइ खौ गायगोन बेखौ लानानै माने खोथियाखौ फोनाय जायो आरो आरो बेखौ फोनो थाख आखाइ दब्लायसे दब्लायनि हाफोरखौ मोजाङै फोमोननानै लानानै बेयाव माने- बे खोथियाखौ फोयो आरोखि आरो बे खोथिया जायखौ जोङो माइ जोलै होननानै बुङो बेखौ माने गिबियाव जोंनिथिं बस्थायाव सोनानै दैयाव सानसे बा साननै बेबायदि सोमनानै दोननाय जायो आरो जेन' बेयो इसे गाजा ओंखारो आरो बेनि ओमफ्राय जेब्ला बियो इसे गाजा ओंखारबाय अब्ला जाय जायगाखौ बेखौ खोनो थाखाय रेडि खालामनायबाय बोन
बेखौ माने फोहैनाय जायो आरो बे जायगायाव आरो जों लोगोसे जेब्ला बियो रजबाय बियो बेबायदिनो नैजि नैजिबासो साननि गेजेरावनो बेबायदि फुजानाय अबस्थायाव फैयो आरो बेखौनो गायनो थाखाय रेडि खालामनाय जायो आरो आरो बेबायदिनो दुब्लि बारियाव बेबायदिनो गायनो थाखाय होनोब्लाथ जोंनिथिं माने गोदोनि समाव जिबायदि बरफोरा मोसौनि नांगोलजोंनो हालौवनानै नङा होमबा? जिबायदि गायोमोन। नाथाय दानि जुगाव जों गोबां नुदों माने जोंनि नखरफोराव मोसौ मोसा या गैया जालांनायखाय गोबां माने आबाद फोथाराव माने दानि गोदान मुगानि जि ट्रेक्टर बेफोरजों हा हालेवनायखौ नुदों आरो आरो बेजोंनो गायदों आरो गोबां बेबायदिनो माइ गायनाय होननानै बुङोब्लाथ गोदोनिया जोंनिया मानसियानो मोजां मोजांथार ज जयै सावरि बादालि जालायनानै गायलायोमोन नङा होमबा? आरो बेबायदिनो सावरि -बादालि जानानै गायबाय गायोमोन। बेबायदिनो मोजांथारै आरो दा मा जादों बेफोर गायनायफोरखौ माने मेसिनफोरजों गायनायखौसो जों नुदों आरो दा नङा होमबा मेचिन बाहायदों। बेनि सायाव दा जोंनिथिं बिदि स्टाइला बिदि माने फैदों आरो जोंनिया दा नोंथांमोननिथिं दाबो मानसियानो गायो ना ओहो माने मेसिनफोर बाहायनायखौ नोंथांमोनहा नुदों एसे फोरमायनानै होलाय।
ओ जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि एबा मोनाखै आरो दा गोदोनि समनि रखम मोजां आखाइ जोंङो दायो बे हुदा दासिमबो दङ। नाथाय नोंथाङा जा बुंबाय जे ओ सावरि जानाय बे सावरि जानाय हुदाया जोंनि
दानि समाव बांसिनानो समनि आंखाल एबा ट्रेक्टर बायदिसिनाया ओ ओ माने सम खम समनि गेजेरावनो एवोनालाय बेनि थाखायनो ओ हाजिरा बायदिसिना लानानै गायनायखौ नुनो मोनो आरो नाथाय मेसिनारि बायदिसिनाजों बायनायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो आरो दा नोंथांङा फोरमायनाय बायदियानो ओ जायखि -जाया आबाद मावनो थाखायनो गोदोनि समनिफ्रायनो जेरैबायदिहाय नांगोल जोंनो हालेवनांगौ बेबायदि नंङा होमबा नोंथां? नाथाय दानि समाव ओ समनि आंखालनि थाखाय बांसिनखौनो ट्रेक्टर बे बायदिसिनाखौ बाहायनानै एवनायखौ
औ नंगौ नोंथां।
बिदिनो नाथाय ओ दा माइ आबादखौ बुंनो थाङोब्लाथ' गोदोनि समाव बांसिन जेरैबायदिहाय माइब्रा माइ, माइस्रा माइ, जोसा दा बायदिसिना बेफोरबायदिखौल' मावोमोन नाथाय दानि समाव नायनो थाङोब्ला सरकारा बायदिसिना आनजाद लानानै गुबुन -गुबुन आयदानि माइफोर जों नुनो मोनो। जेरैबायदि मुं लायोबा ओ रंग बन्दु स्राबनि रन्जना, अन्जना बायदिसिना मुं लानानै जोङो ओंखारनायखौ नुनो मोनदों।
लोगोसे आरो ओ ब्लेक राइस बायदिसिनाखौबो दिहुननायखौ नुदों आरो। दा बेदिनो दा आबाद होनोब्लाथ' जोंना गोबो -गोबां गोलैयो माइ आबादनि अनगायैबो नाथाय माइ आबाद दा जोंनि मोनसे गारनो हायै एबा एरायनो हायि मोनसे आबाद नंङा होमबा? बेखौ जोंनो अरायबो नांगौ। लोगोसे ओ बिनि अनगायैबो उफेरा आबादखौबो जोंनो नांगोन दाउ आबादखौ मा- मा गोलैयो होनोब्ला समजों लोगोसे जेरैबायदिहाय दैज्लां बोथोराव मोननाय आबाद ओ जिंखा, लेस्रा, भेन्दि, फाथो बायदिसिना आबादखौ जोंनि ओनसोलाव मावनाय नुयो आरो नोंथां। लोगोसे नोंथांमोननि ओनसोलावबो उफेरा मा- मा आबाद मावो एसे फोरमायनो हागोन।
जोंनिथिंखौ आबादफोर होननानै बुंङोब्ला बिदिनो जोंनिथिंबो नोंथां बुंनाय बायदि माइ आबादनि अनगायै गोबां आबादफोर दं नंङा होमबा? जोंनि बर' फोरानो जायखौ मावो बेफोर आबादफोरनि गेजेराव जोंनिथिं बांसिनै माइनि अनगायै फाथो फोयो।
उम।
आरो बिदिनो बेसर बेनि फ्राय सबायखौ फोयो जोंनिथिं हानि सबाय जायखौ जों ओंख्रि जायो नंङा होमबा।
औ औ।
फैयो आरो बांसिन ओमफ्राय दालि थाबाय ओं बि बेखौल' बांसिन नुनो मोन्दों आरो जोंनिथिं आरो। गोबां बेबायदिनो एसे गोजौ हाब्रां हा जायखौ हाब्रां एसे गोजौ हा। बेफोरबायदियाव देमसिफोर फोनायखौ नुदों आरो दा। आं नोंथांनाव मोनसे खोथा सोंनो माइ आबाद नङा होमबा बे माइ आबाद खौ नोंसिनिथिंजाय मा मा माइखौ बांसिनै ओरैनो गायो?
माने खम ओ जोसा मायब्रा ओंखाम जानो थानाय नङा नङा होमबा नों बेखौ जोङो गेज। एबा फा बायदिसिना जानो नाथाय बिनि अनगायैबो जेरैबायदिहाय आं ज सिगांसो फोरमायनाय बायदिहाय रनजित रग रजना अनजना बेनो आरो गुबुन गुबुन मुंनि दंबोयो आं गासैखौबो मिथिजोबा नाथाय बे खिनिखौ जोंनि ओनसोलाव बांसिन गायनायखौ आं नुनो मोनो आरो नोंथां!
नंगौ नोंथां नंगौ थारैनो जोंनियावबो बिदिनो। ओ जोंनिजोंबो गोबां बिबांनि बे जोसा माइब्राखौ गाया नाथाय न'खराव। जोंहा माबा मोनसे बा बैसागु जाब। बा नखराव नङाबा माबा मोनसे प्रग्रामफोर जाबोला माने जानो। ओफ्राय फिथा सौरायाइ जोंहा बर'नि बेबो मोनसे जानाय जामुंआव गोलैयो नालाय म माखासे फोरबोफोर जानाय समाव दा बेफोराव जानो थाखाय। फ्रायल' जोंनिथिंबो जोसारा माइब्रा बेफोरखौ गायो नाथाय बांसिनै जाय जोंनि सामफ्रोमबो जानाय ओंखामाव सलिनाय जेरै रनजित माइ नङा होमबा?
औ।
फालि माइ बेजों लोगोसे बाहादुर बेफोरखौनो गायो आरो! जोंनिथिं बांसिन आरो दा गोबां माखासे सुबुंफोरा। माने गावसोरनि आबाद फोथारफ्रावहाय जा बिगियान आदबजों गोदान गोदान माइ जोलैफोर ओंखारदों सार्टिफाइ होननानै जायखौ बुङो नङा होमबा।
दा बेफोरखौ लाबोनानै गायनायखौ जोंनि टिं दा एसे एनै नुदों। ओमफ्राय अब्लाबो गोबां मानसियानो माने जायखौ जों गोदोनिफ्रायनो गायदों जाय माइया जोंनि हायाव मोजांथार बिबाङै माने जाबोयो नङा होमबा मोजां बिबांनि जों आबादखौ बोखांनो हायो बेफोर माइखौ माने ब सार्टिफाय जाय पेकेटआव फैयो बेफोर माइफ्रा माने खुनु माने मा होनगोन बेखौ बिसास फोथायनो हानाय गैया आरो बेयाव माब्लाबा समाव जागोन बिनि खोथियाया मोजां रज'गोन नाथाय माब्लाबा समाव नोङो गाज्रि जोलै खौ मोनथोङोबाथाय बियो माखासे हाग्रा बिफांफोरबो रज' देरनाय मानाय बेबायदि जायो आरो बेखायनो जोंनि गामि ओनसोलनि जोंनि गामिनि आबादारिफोरा माने बेखौ गावनि मावनानै मोननाय माइखौनो बियो जोलै हिसाबै माखासे मुथि थुननानै माइखौ नानानै माने आखाइजों मोजां नानानै बुस्रिनानैबा गनफोराव गनफोर लानानै बुस्रिनानै बेखौ जोलैनि थाखाय मोजाङै दोनो आरो जोंनिथिं आरो बेखौनो बांसिन गायो आरो
खोनादों ना नोंथां
औ नोंथां खोनादों
औ नों नोंथां थारैनो नोंथांजों दा आं माने गोबांथार बेबायदिनो आबाद फोरनि सोमोन्दै जोंनि बर'फ्रा मा मा आबाद गाइयो बेजों लोगोसे माने माइ आबादनि अनगायै मा माखौ गायो नोंथां जों रा सावरायज्लायनो मोननानै थारैनो जोबोर गोजोननाय मोनबाय आसा खालामदों आ आरोबाव इयुनाव गुबुन बिसयफोरनि सोमोन्दै रायलायनो मोनबाव गोन होननानै नङा होमबा औ नंगौ दा जोंहा टाइमाबो जाबाय नोंथां अब्ला जोंनि सावरायनायखौ बेयावनो दोनथ'नोसै नामा
औ नोंथां गोजोनथों
थों नोंथां गोजोन्थों।